औ नोंथां खोनादों दे।
औ नोंथां
औ नोंथांजों औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आइडियानि सायाव ओ सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां। औ नोंथां सावरायजागोन दे। औ दा जिखुनु जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय अनला दाउ, साम' सबाय, ओ बेबायदिनो ना फाम बेफोरबायदिनि बागै आं नोंथांजों सावरायगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
दा गिबियावनो आं जोंनि दोरोङारि नाफाम बेखौ जे बोरै बानायो आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो। दा जोंनो औ दा जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन नाफाम बानायनो थाखाय ना। ना फिसा फिसाखौ जोङो ओ मोजांसिन जायो ना फिसाया जेरै ना फिसा माने जोंहा गोरानरान राननांगोन आरो ना गिदिराबो जायो आं नाथाय ना गिदिरा जोंहा फिसा फिसा देबाथाय गुन्द्रा औ माने गुन्द्रा जानो नागिरा बेनि थाखायनो माने फिसा फिसाखौ लायोबाथाय मोजांसिन जायो आरो। दा जोंहा ना फिसाया जेरैहाय सान्दुंङाव फोराननाय बा अराव जानो जिखुनयानो जाया मानो जायखि या मोननैनियाबो जायो जोङो बेनि उनाव नांगोन जोंनो थास'। थास'आबो गोबां रोखोमनि थायो दा जेरैहाय थास' गोसोम थास' गु फुर बेबायदिनो थास' दुदालि मोनफ्रोमबो थास'आनो जायो आरो। आरो बेबायदिनो नोंथाङा जायखिया मोनसे सायख'ना लानो हायो। जेरैहाय दा थास' गोसोम थास' गोसोम बुङोबाथाय थास' गोसोमजों जोंहा बांसिन गोथाव जायो बेनि थाखायनो जोंहा थास' गोसोम फोरजों बांसिन लायो आरो बेनि थाखायनो जोङो थास'खौ गिबियावनो जोंहा बिलाइखौ हास'दो ओमफाय बेनि देन्थाखौ हास'नानै लाबोनानै मोजां सुनांगौ आरो सुनानै जेनेबा थास'आ गिदिर गिदिरब्ला जोंहा बेखौ जिन्नानै लानानै मोजां फिसा फिसा थुख्रायाव हानानै लानांगौ आरो। बेबायदिनो हानानै लाखांनायनि उनाव जोङो दैफोर दङबा एखौ सरहग'-सर'गारहोनानै बा दैखौ रानहोगारनानै लानांगौ बेबायदिनो जोङो दा ना गोरानखौ ना फिसा फिसा जे गोरान बेखौ जोङो उवाल बा दानि गोदानारि आरो मेसिन बे कारेन्टजों सो सोलिग्रा ग्रेन-ग्रेनडार बेफोरबायदिखौ देनो हायो आरो। जोंहा बांसिनानो दा नाफामखौ देयोबाथाय उवालाव देयो आरो।
औ।
दा उवालाव जोङो गाहेनजों मिस मिस देनांगौ आरो। बेबायदिनो देखांनायनि उनाव जोंहा थास'खौ एसे एसे हरबाय थानांगौ माने थासखौ खेबसेनो हरोब्लाथाय माने बाराद्राय जालाबायोबा दैलेले जायो। बेनि थाखायनो जोङो एसे एसे हरबाय थानांगौ आरो नोंथां थास'खौ। बेबायदिनो एसे एसे हरनानै जेब्ला थासजों बै ना देग्लिनायजों मि क्स जानानै जेब्ला एसे गथा बा लाथा लाथा जायो अब्ला जोङो बेयाव खारै एसे लखबना होगोन आरो नोंथां जाहाथे बियो मोजांहै सेवनानै गोथाव जायो आरो बेयाव मैखुन बा एम्फौ बेफोरबायदि जाया बेनि थाखाय जोङो खारैखौ होना होगोन आरो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो होखांनानै जोङो आरो बेखौ गारबा बा सामसजों मोजांहाय मिक्स खालामगोन। ओ लगायगोन लगायखां खांनायनि उनाव जोङो नांगोन भयाम ओ ब थलनि भयामा मोजांसिन जायो ओ लबरनि खौ लानो नाङा नङाबाथाय जोंहा औवानि ओ हासुं जेरैहाय औवा बुर खा औवा माखाल बेफोरबायदिनो हासुंखौ दाननानै लानो नांगौ आरो हासुङा मोजांसिन जायो मानो होनोबा जोंहा औवाया ओ अर्गेनिक बा ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो नालाय।
औ औ।
बेनिखायनो जोङो ओ फारसेथिं ओ गानथि लानानै हास'ना लादो आरो फारसेथिं गानथि लानो नाङा आरो। बेयाव जोङो सामस बा आखाइजोंनो जोङो नारसो नारसो मोजां सो हरनांगौ आरो बेबायदिनो ओ बुंजासे सोनो नाङा बेयाव ससे आथा दोननो नांगौ सोजोबनो नाङा बेबायदिनो ओ बेयाव जोङो गिबियावनो नारसो नारसो सोहरखांनायनि उनाव जोङो थालिर बिलाइ गोरान बा हालदै बिलाइ बेफोरबायदि लानानै मोजां माथेगोन आरो बा ओ होथेगोन। आरो बे होथेखांनायनि उनाव आरो बिनि सायाव जोङो जों सुखोन्दा जा ओ बन्थ'नि बै हाथफ्ला थायोना नोंथां बेखौ जोङो ओ बेखौ दैजोंनि खालामनानै लाथा लाथा लारु खालामनानै आरोबाव होथेगोन आरो नोंथां। बेबायदि होथेखांनायनि उनाव ओ जोङो बार हाबनो हायि बायदि एकदमबारे मोजाङै होथेनानै आरो बेनि सायाव प्लास्टिक होबावगोन नोंथां। प्लास्टिक होनानै बेखौ मोजांहाय दिरुं बा साइकेलनि थिफ बेफोरबायदिजों खाथेनानै दोनगोन। बेखौ जोङो बे मोनसे ओ जेनेबा अरदाबनि सिगाङाव बा अबेबा मोनसे थोरसि बायदिसिना दोनग्रा ओ थकथा बेफोरबायदिआव ओ थिखांनानै दोनगोन आरो जोङो बेखौ जिबा दिननि उनावनो जानो हायो नाथाय जिबा दिननि उनाव नांगौ बायदि गोथावखौ जों मोननो हाया बेनि थाखायनो जोङो जिबा दिननि उनाव जायाबालानो जोङो से दान बा नै दान गाहाम दोननानै जायोब्लाथाय बियो गोथावसिन जायो आरो मोजांसिन जायो। बेनि थाखायनो जोङो एसे गोबाव दोननानै जायोब्लाथाय जोंहा बयबो बेनि मोदोमनायखौ बा सब बेखौ एसे गोबाव दोननानै सङोब्लाथाय बेनि मोदोमनायखौ गामि गंसे मोदोमहैयो होननानै फोरमायनो हायो आरो। दा नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बेफोरबायदिनो सङो ना आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ दा बिथ ओ बिथाङा जा बुंदों नंगौ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो नाफामखौ बेबायसायानो बानायो।
आरो जा नोंथाङा जा बुंदों खारै बे खारैयाबो जोंनि जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जायखौ थालिर बिफां होनो बेनि
बेनिफ्राय बानायो आरो बेखौ जेरैहाय ओ थालिर बिला
अनगा गासैबो बाहागोजों बानायनाय नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव। बेखौ गिबिहाय जोङो थालिर बिफांखौ ओ दानफायनानै लाबोयो लाबोनानै बेनि जा ओ ओ मादा एबा ओ गरायनि बाहागो बेखौबो जावफुना लाबोनायखौ नुयो आरो। बिदिनो लाना फैनानै बेखौ ओ फोथार मोन सेयावहाय बिदि फिसा फिसा जिरनानै ओ सान्दुंआवहाय फोराननाय जायो आरो नोंथां बेखौ।
औ औ नोंथां औ।
आरो बिदिनो फोर जेब्ला बे रानगोन रानबा जों बेखौ थुबुर खालामनानै सावनाय जायो आरो। सावनानै जेब्ला बे ओ हांगार हांगार जागोन अब्ला बेखौ जोङो ओ एसे दै साबसिननानै लगायनानै लायो आरो मोजाङै बिनि उनावहाय जों जोङो न'आव लाबोनानै बेखौ बिदिनो सरनानै जोङो खारै महरै जायो आरो बेखौ नोंथां।
औ
औ दा जेनेबा जोंनि ओनसोलाव जेबो जोंनि ओनसोल माने ओ बर' फोरनि जा दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि
औ नोंथां औ नोंथां फोरमायजागोन दे।
औ अनला ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोङारि ओंख्रि। ओ बे अनला ओंख्रिया गैयाब्ला जोंनि बर'आ बर'नि हाबाया जा थावा बायदिखौनो बुंजायो नंआ होमबा नोंथां? जेरैहाय औ ओ हाबायाव एबा हाथायाव खैना गोदाना ओ गावनो देनानै गावनो सं संनानै गाव रायजोनि मानसै एबा ओ गावनि फिसायखौ एबा हौवा गोदानखौ जाहोयो। बेखौनो ओ जेनेबा बे ओंख्रिखौ बे हाथायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि जेरैहाय ओ दाउ बेदर फोरजोंबो जाजायो आरो बेखौ ओ बेखौ जोङो संनो गोनांब्ला गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगौ जायो आरो। ओ जायखौ जों माइरंज माइरंनिफ्राय देनानै मोनो। माइरंखौ जों गिबियावनो सोमना दोननांगौ जायो सोमना दोननानै बिदिनो सुस्राना बोखाङो बोखांनानै ओ एसे फेनस्राना दोनो आरो जाहाथे बेनि दैआ स सरो सरनायसो गोरान जायो जाहाथे देनायाव ओ थाबनो गेब्लेयो ओ बिनि उनावहाय जों बेखौ ओ बिदिनो गोदो उवाल एबा दिंखियावहाय देयोमोन। ओ नाथाय आथिखलि बिदि ग्रेन्डार उनु ओंखारबाय नालाय मिसिनआरि हरावबो देनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेखौ बिदिनो उनला जेनबा देना नानै गुन्दै खालामना लानानै जोङो ओ अदाबाव साराय गंसे
ओ जेनेबा लाबाय ओ साराइ गंसे बहायनानै जोङो बेयाव
ओ दै होनानै जोङो दैखौहाय गोदौहोनानै बेयाव जों बायदिसिना होद्लानाबो जानो हायो आरो जेनेबा लाइ बिलाइफोरखौबो होयो सोरबा बिदिनो औवा गाजा बिदि बायदिसिना होनना संना जायो आरो। ओ औ दिजो जेनेबा साराय गंस सेयाव दै गोदौ होबाय गोदौ होनानै बिदि अन जों अन गुन्दै देदोंमोन बेखौ फ्रि फ्रिहाय सारना होगोन होनानै बिदि मोजायै गोदौ होनानै बिदि बायदिसिना मस्ला होयो आरो बेयाव ओ गोदोथ' बिदिनो बारा मस्ला मस्लि स्लि बाहायामोन जेरै सामब्राम गुफु फुर सामब्राम गोजा बिदि होयोमोन ओ आथिखालाव बायदिसिना मस्लाबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय ओ जिरा मस्ला गरम मस्ल ला बिदि बायदिसिना ओंखारबाय नालाय बेफोरखौबो होनायखौ नुयो आरो। बिदिनो बेफोरखौबो होनानै मोजाङैहाय संनानै जेनेबा ओ गोदौ होनानै मोजाङै बेयाव बेदर होदलानो बाबो बेदरखौ जे गिबियावनो बिदिनो साफा सुफा खालामनानै मोजाङैहाय एवफ्राम लानानै बेयाव होनो हायो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बेयो ओ मोनां मोनां जागोन जोंङो बेखौ ज जेनेबा संख्रि साखि नायनाय जायखौ ओ जोंङो बिदिनो संख्रि साखि नायो आरो जेनेबा ओ नांदोना नाङा संख्रिया बिदि ओ थावनाय जेनेबा नायनानै जोंङो बि नांगौ बायदि होबाय होनानै जोंङो ओ नस हाय जेब्ला खांनैसो सम जायो अब्ला जोंङो बेयाव बिदिनो दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया होगोन आरो गंगार दुन्दिया मोननाय सम समाव गंगार दुन्दिया होगोन आरो होनानै बेखौ जोंङो खांनानै जेरैहाय संना जानो हायो आरो
औथ
ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदियानो सङो आरो अनला ओंख्रिखौ दा नोंथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमाय जाबावगोन आरो नोंथां
दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनि जायगायावबो अनला ओंख्रिखौ बेबायदिनो संङो आरो
औ
हाबाफोरावबो ओ जोंनिया जा अनला ओंख्रि होदों बेखौ जोंनि हाथा खुरनायावबो जोंनियाबो बाहायो जेरैहाय मोनायाव हाबा होखांनायनि उनाव जेब्ला जोंङो हाथा खुरनायनि सम जायो बेयाव जोंहा अनला ओंख्रिखौ होथारनांगौ जायो आरो दा अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि होनोब्लाथाय जोंहा नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो एखेयनो बानायो जेरैहाय अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ मैगंजोंबो जाजायो बा बेदरजोंबो बाजारो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला मुदुुब फुल बिबार बेबायदिनो बारसिगि बिबार बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोरजोंबो जाजायो आरो बेबायदिनो औवा मेवाइ बेफोरबायदिजों जोबोर मोजां मोजां जायो अनलाया ओदाउफोरनि अनगायैबो बेबायदि बिदिनो जोबोर गोथाव जायो आरो बेफोरबायदि मैगंजोंबो
औ
दा बुंनो थाङोबा अनलाखौ नोंथांआ जेरै बुंलांबाय दा औ साम' सबाय बेफोरबो जोबोर गोथाव ओंख्रि दा बेफोरो औ जोंनिया जि आइटेक मोननाय ओंख्रि बेफोरखौ जों बर'आ गावनि असे ओंख्रै बा दोरोङारि ओंख्रि होननानै सिनायथि होनो हाबाय बेफोरबायदि ओं ओंख्रिखौ दा बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ
दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दा औ औ गोजोनथोंसै नोंथां जोंनि औ नोंथां औ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथां हबा गोजोनथों। गोजोन्थोंसै औ